नोंथांनो गोजोन फुंबिलिनि आमलायनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहामलायथि बावरनाय थाबाय नोंथांनि सिमबो
अ आं दा नोंथांनियाव माबानि मोनसे मोनसे सों सोंनायदों आरो नोंथांनाव आं दा
औ नोंथां सोंजागोन दे मानि बागै
नोंथाङा नोंथाङा सोलों नोंथाङा सोलोंथायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
औ औ सोलोंथाइनि बागै नोंथां
अ बुंना हो नोंथां दे बुंना हो नोंथां
र' सोलोंथाइनि बागै बुंनो होदों ना नोंथाङा
अ बुंनो होदों दे बुंना हो नोंथां
सोलोंथाइनि बागै बुंनो नोंथां गुदि सोलोंथाइनि गुन गोनां जौगानाय गथ'नि गासै बिथिङावनो जेनेबा जौग होनायखौ फोरमायो जेनेबा आं आथिखालनि सोलोंथाइ थासारियाव नुनो मोनोमोन साफ्रोम गथ'आ जाहाथे सोलोंथाइ मोननो हायो आरो
औ
गासै बिथिङाव जौगानायनि खाबु मोननो हायो बेखौ थि खालामनो गोनां ब्ला सासे फोरोंगिरिया गथ'फोरनि सोलोंनायनि जौगानायाव आरो गुबुन गुबुन सोलोंनाय खान्थिफोरावनि बागै
औ औ औ
बेनि थाखाय नांगौ गुन गोनां सोलोंफारि आरो मोनसे गोग्गो सोलोंथाययारि आबहावाया बेखौ फिथाइ गोनां
औ
फिथाइ गोनां होलाय लालाय थांखिजों मोनसे बां मोखां सोलोंथाइ बिखान बिदि खालामनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ गथफोरनि सोलोंथाइ दावगानायखौ मिथिनाय बिसोर बिसोरनि सोलोंनायनि लोरबां बिथिंखौ सिनायथिनाय आरो बजा गैयै एबा उदां आफ आबहावायाव बिसोरनि जौगानाय आरो दावगानायनि खाबु होनो थाखाय बायदियै नांगौ बादि थासारि आजावनाय आरि बिथिंफोराव फोरोंगिरिफोरखौ मदद होनायनि थांखियै सोलोंथाइनि मोनथाय आयेन नैरोजा गु दादोरोङारि आरो गासै बिबुंथिनि सोमनथाइ नि बिथिङाव बांसिन गोसो होनाय जादों नोंथां होनो थाखाय समबा जे नांगौ बादि थासारि आजावनाय आरो बिबुंथि फोराव फोरोंगिरिफोरखौ मदद होनायनि थांखियै सोलोंथाइनि मोनथाय आयेन
औ
औ जादों हादरारि सोलोंथाइनि बिजिरसं आरो फोरोंथायाव गथुमा गुदि आरो जौगा थाखोनि थाखाय थामहिनबा थाद रोङि आरो गासै बिथिं सोमन फिथाइनि सायाव मोनसे जुनिया इयुन नोजोरारि फुंखांलाय फुंखालाय दाना दिहुनदों नोंथां बे फुंखालायनि जोहै फोरोंसोलों फारिखान्थियाव मा बोरै थाद रोङि आरो जेनेबा गासै बिबुंथि समोनथाइनि जाफुंसार होनो हागौना हाया सानदांथि होनाय जादों दासिम जोंनि हादरावबो गणत्सब ह आरि मोजां मोननायजों मोजां नाजानायजों फरायसाफोर फोरोंगिरि फरायसालि आरो समाजनि जाय सोमोनथाइनि राहाखौ मावफुंनाय जादों सोलिबाय थानाय सोलोंथाइ फारिखान्थि खौथियै आव आवगायहोनायाव फोरोंगिरि बिगोमाजों लोगोसे समाजनि सांग्रां सुबुं सोलोंथाइ सामलायगिरिफोरखौ नांफाब देरनो नांफादेरनाय सोलोंथाइनि
औ
बागै बुंनाय जादों आरो नोंथां
औ
दा बेनि बागै एसे सुंथाबै फोरमायनो हागोन नामा आं जेरै बुंदों बिदिनो नोंथाङा बे बिदिनो औ नोंथां एसे फोरमायना होदो होमबा
मा फोरमायनांसै नोंथांन नोंथाङा एसे खोनासंदो आंनि माबाखौबो
औ
बेनिनो आरो बेनिनो ससे सोमोन्दै आंबो फोरमायनोसै
औ नोंथां
गुन गोनां दिगखौ थियै मोगथां महर होनो भारत सोरखारारनि सुबुं दोहोन जौगाखां बिफाननि बिथोन बादियै हादरारि सोलोंथाइ बिजिरसं। आरो फोरोंथायाइ गौथुमनिफ्राय मोनसे खारि फुंखालाय दिहुुनदों। जेराव गुदि थाखोनि
बिफावआवनो
आरो फोरोंनाय आदबजों लोब्बा लाखिना गासैबो सोलोंफारि बिथथायारि आयदानि मिजिं थिनाय सोलोंलायनि फिथाइ
अ नोंथां।
अ सोसननाय जादों। बे फुंखाखौल' बिथा हिसाबै नाजावना हादरसायारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम सोसननाय जादों। बे फुंखालायखौ बिथा हिसाबै नाजावना हादरसायारि सोलोंथाइ बिजिरसफुं आरो फोरोंथायाइ गौथुम आसामा
औ ओंथां
बेनो दिहुनदोंमोन। जाहाथे बेनि सिगाङाव थानाय नोजोरखौ बुजि मोननायाव फोरोंगिरिया बिगोमाजों लोगोसे गुबुन सुबुंनिबो खाबु जायो। बे बिथिङाव गुबुन गुबुन फसंथानाव खामानि मावनाय आरो हाजिरा मोननाय सुबुंमोना हेफाजाब आरो मदद होदों। बे खाबुआवनो बिथांमोननिसिम हादरसायारि सोलोंथाइ। बिजिरसं आरो फोरोंथाइ। गुथुम आसामनि जानानै गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। फरायसाफोरनि सोलोंनायखौ थि खालाम। नो आरो
औ।
गुन सोलोंथाइ होनायनि बिथिङाव फरायसालि सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां सुबुं थामहिनबा फोरोंगिरि फरायसा आरो बिगोमा बिथांमोननि गावारि नाजानायाव थियै बिथोन होनायनि थांखियै जोबोर गोनांथि। बे सोलोंनायनि फिथाइफोर
औ
से थाखोनि फ्राय दाइन थाखोसिम थाखाखो बादियै गुबुन गुबुन आयदाफोर जेरै आबहावा फरायासं बिगियान सानखान्थि समाज बिगियान
औ नोंथां
हिन्दी इंराजि आरिनि थाखाय सुजुना दिहुननाय जादों।
औ औ
बे फुंखालाय जिल्ला हादरसायारि हादोरारि एबा हालरारि फोआव थानाय गुबुन गुबुन आफाद एबा फसंथानखौ हादरसा बिथायारि फोरोंनाय रोंगौथि आरजिनाय गा नायसंनाय सोलोंथाइ मोनफुंनाय नायसंनाय गायसंनो थाखाय आरो सोलोंथायारि खान्थि बिथोन जौगाहोनो मदद होगोन
औ नोंथा नंगौ
बे फुंखालफोरनि बायथावारि आरो गुन गोनां मान जौगा होनो गासैनिख्रुइबो बिबुंथि आरो सुबुरुन मिजिंथिनाय जाबाय नोंथाङा बेनि बागै एसे नामा जे स्थु स्थु फरायसा जानोबा उनि समबा मा खालामबावनांगौ जोङो गियानि सासे माबा जानोबा सुबुं जानोबा
जोङो बिदि फरायसा सुबुं जानोबा आरोना बिब्दिनो जोङो औ लेखा फरायनांगौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो माबानांगौ जेनेबा बिदिनो एडमिट माबा लानानै गोसो होनांगौ बिदिनो बिमा बिफानि फोरोंगिरिनि बिदिनो माबाखौ मानिनानै सोलिनांगौ औ बिदिनो फरिखाफोर जानायाव बिदि मोजाङै लिरबोनांगौ आरो थां ओमफ्राय बिदिनो औ बिदिनो दावगालांनो हायो बिदिनो
औ सासे फरायसा जानोबा ओमफ्राय जोंनियाव गियान होनाय थानांगौ आरोना नोंथाङा
गियान थानांगौ आखल आखु मोजां जानांगौ नोंथां
औ
दे होमबा नोंथां टाइमाबो जाबाय जोंनिया माबा समाबो जाबाय
नोंथांनिसिम आंनिफ्रायबो साबायखौर बावहरनाय थाबाय नोंथांसिम होननायनि थाखाय
नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय
दे नोंथां
औ दे नोंथां
दे